खुलुमबाय नोंथां।
औ
ओ नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै बा दावबायनाय आयदानि सायाव ओ फंनैसो ओ सावरायनो होननानै ओ नोंथांखौ फन खालामहर नाय जा-जादों। थांङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां। ओ आङो दा ओरैनोसो दङ। जिरायनानै
औ ओ दा दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मोनथिखायो दाब से जायगानिफ्राय एबा नों जि जायगायाव दङ बे जायगानिफ्राय नोङो एसे जानगाराव दावबायहैनायखौनो जा जोङो दाउ बायनाइ होननानै बुंनो हागोन बे दाउ नाया गोबां रो रोखोमनिबो जानो हागौ जेरै जोङो फरायसालिफोरनिफ्राय आ जोङो आ माने सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो दावबायनायबो जानो हागौ बा लोगोफोरजों एसे गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय आ दावबायहैनोबो बो हागौ जोंङो बेनि अनगायैबो गोबां दङ बिदिनो माखासे आयदानि सायाव फरायसंनो थाखायबो जोंङो ओ दावबायहैनाय जायो ओ दा बे बेलायाव ओ दा दावबायनाय होननानै बुंङोब्ला नोंथांङा बिनि सायाव इ इसे फोर बुंनो हागोन नामा दावबायनायनि सायाव एसे नोंथांङा औ नोंथांङा ओ मा-मा जायगायाव बेरायनानै बिदिनो बा दावबायनानै मोजां मोनो आरो नोंसोरनि ओनसोलफोरथिं बिदिनो दावबायथावना मा-मा जागाफोर दंङ
औ-औ-औ हागोन बेनो आं दासिमहालागै एसेबांग्राब गोजान जायगायाव थाङाखै थांनो लादोंमोन खिन्थु आंना गासै खामानियाबो जाखाजोबबायमोन आङो माथ्र' आङो थांनांगौलमोन नाथाय आंना बेद थांनो गोनांनि ओ सानसे सिगांनो आंहा एसे प्रब्लेम जानायनि गेजेरजों आं आंनि दा थांनो ओ असुबिदानि थाखाय आं माने थांनो हायासै आंङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं बे आंनि जा नांगौ मानि ओ थांनो लानाय खामानि बियो आंना ओरैनो दैयाव थांनायसै आरो ओमफाय ओरैनो ओ आथ दा नोंगौ थांनो लादों ओ ओ दा शिलंआव एबार आंङो सम मोनोब्ला समखौ दिहुननानै हायोब्ला आंङो दा शिलंआव आंङो माने नोगोराव माने आंङो बेरायनो थांनो थाखाय आंङो बिराद थिरांथा लादों आरो बिनि गेजेरजों आंङो नेटफोरावबो आंङो सार्च खालामनानै मोनदों जेब्ला बेबायदिनो गोबां नायथाव-नायथाव जायगाफोर दंङ बेनिखायनो आं बे नायथाव-नायथाव जायगाखौ आं माने नायनो थाखाय आंङो बिराद गोसो गुदुं दुं जानानै दं जेराव आंङो सानसे सम देहुननानै आंङो बे जायगासिम आरो बे जायगाफोराव थांनानै ओ माने आंनि सावगारिफोरखौ दैखांनानै लाबोनो थाखाय आंङो बिराद गोसो जादों आरो बिनि जायाव जायगाफोरा माबायदि मोजांना गाज्रि मार नुनायफोरा जों जेरै नायदों बेबायदि नोंमारगोनना नोंमारा मे गोसोआ माने दुंखांबाय दं जाहाथे आं बेयाव थांनानै नोंमारगौना नोंमारा आंहाने बेयाव थांनानै आंङो एसे गोसोखौ नायस्रानानै गोसोखौ गोजोननानै ओ लानो थाखाय आं बिराद गोसो जादों आरो नों‌थां ओमफाय ओरैनोथ जेनिखि बुंनो थांङोब्ला खाथि खालायाव ओरैनो नायथाव जायगा बुंङोब्ला बेबायदिनोसै माथो होनो ओ‌ मानास दं बेबायदिनो दुमनि बागान दं बेबायदिनो एसे दारागाव दं सुकि दं सरलपारा दं बेबायदिनो ओ खाथि खाला गोबां ओ जायगाफोर दङ, थेवब्लाबो आं एसेबांग्राब ओ नांगौमानि बेरायबाय थाया, नंगौ माब्लाबा समाव थाङो बेबायदिनो मानास हाग्रामाफोरावबो थांनानै ओ बिनि मिथिंगा महर सोमखोर समायना बि फां लाइफां ओ बेबायदिनो दावमा दाउसा, जिब जुनार गासैखौबो नुजोबाखैबाबो जिब जुनारखौ नुजोबाखैब्लाबो जा मासे मानै ओ थांगासेयाव जा मैदेरानो जा बेबायदिनो मैयानो जा बेबायदिनो ओ जुनारफोर नुबोनायखौ लानानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो बिनि गेजेरजों ओ बेबाय दिनो दाउमा दाउसाफोरखौबो मालाबा समाव बिब्दि दाउखौ आं नु नुवाखैमोन आं बे दाउखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेबायदि आङो माने जोबोद मोजां मोनदों आरो दा बेबायदि थांनानै आरिनानै मानास हा ग्रामायाव आरो बिनि सायाव बेबायदिनो आंनिसिम जा दुखु दाहा बेफोरखौबो बावगारनानै आं माने बावगारलांनो हमदों बे एसेबां समायना मिथिं गायाव आङो मोनफैनानै आङो आंनि जा दुु खु दाहा बेखौबो बावगारनायलांनाय मोनदों आरो बेबायदिनो दावबायनाय होनोब्ला दावबायोब्ला ओ मान सिनि जा दुखु दाहा बा नोंनि जा नांगौ ओ थेनसन बेफोरबो माने गासिबो ओ गोमालांजोबो आरो बावगारजोबो ओ बे मिथिंगानि सोमखोर समायना महर बा दावसिन दाउला गासै नांगौ मानि मि थिंगानि सोमखोरखौ नुबानो नोङो गासिबो बिखा बिखलो गासिबो गोसोआनो माने रंजाखाङो आरो खुसि जायो औ नोंगौ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ थाङो दारागाव सुकिफ्रावबो बेबायदिनो ओ सम मोनोब्ला बेबायदिनो लो गोफोरजों एसे थांनाय जायो ओमफाय बेबायदिनो ओम सुकिआवबो थांबाय दारागावावबो थांबाय, बेबायदिनो दुमनिफ्रावबो लोगोफोरजों थांनानै बेबायदिनो ओ एसे सावगारि दिखांना लाबोनाय जाबाय, बेबायदिनो ओ बेसेबा गुवार जायगायाव माने गिदिंजोबनो हायाखैब्लाबो जा दफा दफा जायगायाव ओ फट सेबखांजाथाव मोजां मोजां नुथाव बे जायगायाव थानानै माने ओ फट सेबखांनानै माने एसे ओ देनां नायनो थाथों होननानै आं माने ओ ओरैनो ओ फट सेबखांना लानाय गोबां ओ सावगारिफोर दं आरो जेरै मानास आनो जा ओ ओम दारागावानो जा, सुकियानो जा, दुमनियानो जा, थिग बेबायदिनो आङो गोबां फट' मोनसेब्लाबो आङो दैखां दैेखां लाबोनानै आङो माने उनाव नायनो थाखाय आङो सेबखांनानै गोबां दोननाय सावगारिफोर दं आरो नोंथां। ओमफ्राय ओरैनो नों थाङा ओ बेफोरबायदि जायगाफोराव ओ नोंथाङा मा मा जायगाफ्राव ओरैनो खाथि खालायाव थांफेरखो आरो बेबायदिनो नोङो ओ ओरैनो सोरजों थांना मोजां मोनो, लोगोफोरजों थांना मोजां मोनो ना हारसि थांना मोजां मोनो। ना ओरैनो नखरनि बेफोरजों थांना मोजां मोनो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होयोब्ला आं मोजां मोन।
औ फोरमायजागोन नोंथां। आ दा बेरायनाय होनो ब्लाथ बा दाव बायनोथ बयबो मोजां मोनो आं मोन थिनायाव बयबो आ मा माने मालाबा जेब्ला जोंहा समा माने आ समा जों सम खौ मिलायनो हायो ओ बेजों जोंङो मोनसे सम दिहुननानै मब्लाबानि समाव बिदिनो जोंङो थांनाय जायो। ओ हारसिंथ बिदि थांनो मोजां मोना। ओ बांसिनानो आङो आंनि लोगोफोरजों ओ बिसोरजों ज' ज' थांनानै बाद बायहैनानै बिदिनो मोजां मोनो। दा जोंथ सानफ्रोमबोनि समाव जोंनि ओ जोंनि ख'रआबा मा मोजां थाया मालाबा मालाबा जोंङो जोंङो गावनि ख'रखौहाय ओ माने खालामनो लुुगैयो एबा मा खासे बेफोर ओ जेंनानिफ्राय माखासे जोंङो‌ ओं खारनानै मिथिंगा बिखायाव जोंङो दस से समनि थाखाय थांनो लुबैयो ओ बैफोराव थाङोब्ला जोंङो औ। एसेब्लाबो गोसोखौ एसेब्लाबो रेजें मोनो बेयाव थांदों ब्लाथाय दा बेनिखायनो आङो लोगो औ लोगोफोरजों बिदिनो आ ज ज बेरायहैनानै बा दावबायहैनानै मोजां मोनो ओ बिदिनो ओ मा मा जायगायाव बिदिनो बेरायहैखो होननानै बुंङो ब्ला दङ जोंनि बे ओ ओनसोलावनो थानाय आ जेरै बे बगामातियावहाय बेयाव आरो बै थिं भैरब कुन्द आरो बिथिंजाय ओ दङ ओ मानगोन रायन' रायन' होननाय मोनसे रिजर्ट दंङ बेवहाय आरो बिथिं दंङ जोहोलाव फुरि पार्क होननाय ओ आरो ओ मा होनो बेखौ ओ ओ मा होनदों गो ओ ग्रासलेन हा ग्रासलेण्ड बेयावबो माने आ थांनो मोनबाय आरो बेफोरावबो। माने गरम गोलोम बोथोरनि खम नालाय दा ओ दा बेफोराव दैसाफोराव गुसु गुसु दसे लोगोफोरदिं थांनो बेरायनो बा दुगैहैनो बि बिदिनो ओ मोजां मोनो आरो सम सम ओ बिदिनो थांनाय जायो आ रो बैथिंजाय बे सकियावबो सिगां थांनो मोनदोंमोन बे कलेज नि जोंनि लोगोफोरजों बि दिनो ज'नो ओ लावखार ओं खाम जानाय बादियै जोंङो। थांनो मोनफेरदों बेयावबो। ओ जोबोर समायना नायनोबो जागाया। ओ बिफां लाइफां बिदिनो ओ दालां फोर दङ बिदिनो गिदिर गिदिर अन्थाइफोर दङ नायना नै जोबोरैनो समायना आरो जोनि बि बो ओ माखासे ओ माने बिबार बारिफोर बा बिबार बागानफोर बा बेरायथावना बिदिनो जागाफोर दंङ । जायफोरावनोखि एकद समायना समायना बेफोर बिबारफोरखौ नुनानै बा, ओ गथ'फोरनि गेलेग्राफोर दंङ दा गुबुन सुबुंफोराबो बेहाय दावबायनो फैयो अब्ला बिसोरखौबो जोङो लोगो मोननाय जायो। दा बिसोरखौ नुयोब्ला जोंबो ए ओ मोजां मोनो ज ज बिदिनो थाबायनानै। नुलायनानै सुबुंफोर खौ ओ बिरादनो मोजां मोनो। दावबायनानै ओ बिदिनो बांसिनानो लोगोफोरजों बि बिदिनो दावबायनानै आ मोजां मोनो आरो आङो।
औ नंगौ औ।
नोंथाङा बिदिनो ओ ओ गारियाव मा गारियाव बेरायनानै बा बाइकफोराव बेरायनानै ना साइकेलाव बेरायनानै मा जों बेरायनानै नोंथाङा बां मोजां मोनो।
औ आंथ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जो बांसिन मोजां मोनो होनोब्ला आ आङो जोंनि जा खाथियाव नुनाय नि थाखाय आङो बांसिनानो बाइक फोरजों आङो जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिहाय बाइकफोरजों थाङोब्ला जों बांसिनानो मोजां बारहावा मोनजायो आरो जोङो जोंनि जा खाथि खालानि खना खनला जोङो गासिखौबो जोङो मेगनजों गिदिं गिदिं नायनो हायो, आरो बिनि गेजेरजों जों गारि बाथाय ओ बांसिन गोसा सलायनाय जायो जे जे जेराव जोङो ओ माने गासिब खौबो नुज्लांजोबनो हाया आरो बेनिखायनो आङो जा खाथि खालानि जायगा। बिहाय आङो बांसिनानो ओ, बाइकफोरजों थांनाय जायो बांसिनानो गारिजों थांनाय जाया। मब्लाबा थाङो खिन्थु फ्रायानो बांसिनानो आंनिया ओ स्कुटिजों ओ थांनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो स्कुटिजों थांनायोब्ला बेबायदिनो बिराद मोजां मोनो गोसोखौ बिराद मोजां मोनो बेबायदिनो नांगौमानि ओ गामि गामि जों थाङोब्ला गामि गामिनि ओ न'फोरखौबो मोजाङै नुलाङो सोरनिया ओ सोरनि गामिया बेबायदि एसेबां दावगाखो सोरनि गामिया एसेबां दासिमबो दावगायाखै बेफोरखौबो नुलांफानो हायो ओ दावबायनायजों लोगोसे ओ बेबायदिनो ओमफ्राय आरो जोङो दावबायनायजों लोगोसे जोङो गासै दावमा दाउसाफोरखौ नुलांनो हायो बे बेबायदिनो मानसि दुम सि इफोरखौबोज जोङो नुलांनो हायो बेबायदिनो उम दावबायनायजों लोगोसेनो जोङो गासै नांगौ मानिखौ जोङो बारहावायानो जा मिथिंगायानो जा जों जेखौबो नुलांनो हायो आरो नोंथां ओमबान दिनै होमबा दावबायनायनि बागै रायज्लायनायखौ आङो बेखिनियावनो दोन थसनो सानदोंमोन नोंथां। आं
औ जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय बेखिनि समखौ नोंथाङा आंनो होनायनि थाखाय अब्ला बिदिब्ला दोनथ'नोसै नों
औ औ ओ गोजोन्थों।
गोजोन्थों